हेलौ।
औ।
खोनादोंना।
औ।
अ माबोरै खबरा
अ मोजां।
औ। मा खालामदों नोंङो?
दं ओरैनो।
अ। आंबो दं बिदिनो।
औ।
ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय?
ओ जाथ'वाखै।
अ।
औ।
ओ नाफाम संदों।
औ।
नोङो नाफाम जानो मोजां मोनो ना?
औ।
उम। नोंसिनिथिंबा माब्रै बनायो नाफामखौ, नों मिथिगौ ना?
नोंथाङा गिबियाव बुंग्रो दो।
अ जोंथिंथ नाफामखौ ओ गुबुन रोखोमनि बनायो माने रोखोम रोखोमनि बनायो। ओ बिदिनो ओ सिगाङावनो ना गोरानखौ लाग्रोनांगौ ना गोरानखौ जोङो बेवहाय ओ सोरबा सोरबा हमनाबो फोरानो आरो सोरबा सोरबा हाथाइनिफायबो बायो। ना गोरानखौ ओमफाय बिदिनो ओ ओ नाखौ फोरान खांनानै ओ मोजाङै सुनानै आरो फोरानबावनांगौ दसे रानजासिम। ओमफाय आइदिनो मोजाङै बासिनांगौ खिफोर जदि थायोबा बा गेसाव गेसावफोर थायोब्ला बेफोरखौहाय गारनांगौ।
औ।
बेखौ मोजाङै ओमफाय सुनानै फोराननांगौ। फोरानखांनानैहाय ओमफाय बिदिनो जोङो ओ नाफामजों बे ना गोरानजों होफानो थाखाय इदिनो सोरबा सोरबा थास' बाहायो आरो सोरबा सोरबा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगंफोर बाहायो। सोरबा सोरबा बे बहल बिजौफोरखौबो बाहायो।
औ।
थ' बेखौनो ओ ओमफाय बे ना गोरानखौ लानानैहाय जोङो ओ उवालावहाय लादो ओमफाय बे थास' देन्थाखौ होब फादो नहले बे जिखुनु बिलाइफोरखौ होदो ओमफाय उवालावहाय मोजाङै देनांगौ।
औ।
ओमफाय मोजाङै दे देयै देयै मोजाङै देग्लिनांगौ।
एकदम माने उनग्लिजासे माने एकदम मोदजाङै देग्लिनांगौ। देग्लि देग्लिखांनानैहाय बेखौ मा खालामो उम सोरबा सोरबा होयो सोरबा सोरबा किनतु जोनिथिंहाय ओ एसे खारैबो सारो इयावहाय
औ
सारनाय जायो एसे एसे खारै सारनानैहाय बेखौ एसे एसे माने ओ था था बननाय जायो आरो बे आथा नानाय बायदि एसे खारै फुननानै जाहाथे बाथ माने सेवा बेनि थाखाय खारैखौ लगायनाय जायो।
औ
बा खारैखौ लगायखांनानै बिदिनो ओ दाथ' दानि जुगाव थ' औवा हासंखौ बारा बाहायनाय जाला ओंखायनो सोरबा सोरबा बाहायो औ हासुंखौबो खिन्थु जोंनि जायथिंहाय बिदिनो बिदिनो प्लास्टिकनि बयमफोरावसो सोना दोनो आरो सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा औवा हासुंबो बाहायो बे ओ औवा हासुंनि थाखाय औवाखौहाय मोजाङै दाननानै औवाखौहाय सिगाङावनो मोजाङै साफा खालामना लाग्रोनांगौ बेनि उनावस सो नाफामखौ सोनो हायो बिदि ओमफाय बेखौ ओ हासुङाव बा बयामाव सोखांनानै ओ एसे गोबाव दोननांगौ सप्तानै सप्ताथामसो एसेस सेवहोनांगौ होमबा बेनि बेनि उनाव आवसो नाफामाहाय जाजायो बिदिनो आरो जोंथिं बिदिनो नाफामखौ बानायनाय जायो ओमफाय नाफामखौथ' ओरैनो मिथिखायो गोथाव होनना नै ओमफाय नाफामखौहाय बिदिनो ओंखामफोरजों बा ओंख्रिफोरजों लगायनानै बिदिनो संनानै जायो जानाय जायो
औ
नोंसोरनिथिंलाय मारै बनायो एसे खोनथानो हागोन ना
औ जोंनिथिं बिदिनो नाखौ जों दुब्लिबा दैसेयाव गुरनो थाङो गुरबानो मोनो जोंनिथिं माने नाखो
औ औ
गैयाब्लाबो बायना बायनानैबो मोनखायो बिदिनो नाखौ मोजांनो सुनानै नास ना ना बिगुर खि बिदि गारनानै मोजांनो सुनानै फोरानो। फोराना मोजां फोराननानै बिदिनो जों थास खौ होनो थाखायथ' थास' गोसोमा बांसिन साबसिन जायो। नाफामाव बिदिनो थासखौ मोजांनो ओम थासखौ मोजांनो बासिनानै ना गोरानखौ गिबियावनो देग्रोना लायो उवालजों
औ
मोजां एसे गु गुन्दै जाजासिम बेनि उनाव थासखौ होफानानै बेखौबो देयो देनानै बिदिनो ओ औवा हासुंङाव सोयो जोंनिथिं औवा हासुङाव मोजांनो थासखौ सो सोबाय जे बेयाव ओ जेबो हा हाबै बायदि बा जेबो दैयि बायदि मोजां खाथाबना होयो। मोजां खाथाबो बिदिनो मास मोनसे मास मोनसे बोसोर बिदि खालामनानै जानो हायो आरो नाफामखौ जोंथिं आरो नाफामखौ आ ओरैनो हारसिंनो जाजाखाखायो ओरैनो हारसिंनो गोथावखा नाफामा
अ
जोंनिथिं बिदि
नोंसोरनिथिं माबोरै जानाय जायो बेखौ मा मायाव होनानै जायोबा माबोरै सङो माबोरै संना जायो।
औ जोंनिथिं बिदिनो एसे थाव एसे होयो।
औ
एसे होनानै बे नाफामखौ होबाय होनानै बिदिनो फालौ मोजां नांजासिम खारै एसे होयो खारै
औ खारै होयो ना
खारै एसे होयो ओमफ्राय फालुआ मोजां नांजासिम फालुखौ एसे बुरजानो होयो। बिदिनो दसे माने दै एसे होनानै बिदिबा एसे लाथा लाथा खालामामनानै जायो आरो ना ओंखाम गुदुंफोरजों
औ जोंथिंबो बिदिनो जानाय जायो। गोजां बोथोरावहाय बिदिनो औ नंगौ बेथ' जोंथिंबो जोंथिंबो बिदिनो माने बाथोन बाथोन बायदि जायो।
औ बाथोन बायदि
औ बेखौहाय बे नाफामखौ एसे ओ सारायावहाय होनानै ओमफ्राय बिदिनो दै होनानै बा बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होनानै बिदिनो एसे फोमोनो। फोमोननानै संख्रि होनानै बेखौ एसे फोमोनो। ओमफ्राय फोमोननानै बिदिनो जानाय जायो। नोंस्रा न'खरावहाय आइ बाबा मोना आइ आफा मोना जानो मोजां मोनो ना
औ नाफामाथ' जोंनि बर'नि थाखाय बिराद माबाखाना नाफाम होनबाथाय जों बर'नियावसो मोनखायोबो आरो बर'फोरानो नाफामखौ खौ बांसिन मोजां मोनखायो आरो जाखायो
गुबुन हारिफोराबो जायो खिनथु बेखौ
औ जायो
बिसोरो एसे बेलेग नामजों गाबज्रियो आरो नैबे मिसिं मानसि मानसिफोरा मिसिं सुबुंफोरा बिसोरबो बेखौहाय एसे बेलेग जायो बिसिना खिन्थु जोंनि बर'निखौ आं गोथावसिन मोनो आरो
औ जोंनिया गोथावसिन
आं बिसोरनिखौबो जाखांबाय ओं
औ न'नि जेन'बा दैसा बि बिदि नाफोरा बांसिन मोजां जायो ना फिथिख्रि खोनानो मोनदों ना फिथिख्रिया बांसिन मोजां जायोना नाफामखौ
खोनानायालाय
औ ना फिथिख्रि जों बानायब्ला बांसिन गोथाव जायो होननानै
औ नाखौथ' नाखौथ' नोंसोरथिं गुरनासो लायोना
औ गुरनानै मोनो जोंनिथिं बिदिनो आरो गैयाब्ला बायो
औ जोंथिंबो गुरो गुरनाया खिन्थु दा बारा ना मोननो थांला
औ
बांसिन बांसिननो हाथायनिफ्रायसो बायना लाबोनानै बानायो नाफामखौ
औ
नोंसनिथिं थिंलाय नामो गुरबा
बिदिनो फिथिख्रि गोरि खावै सिंगि मोनो बिदिनो
ओम, ना थेंगोना मोना नामा ना बालाबाथिया?
बालाबाथिया मोनो
औ मनोना
ओम
ओम जोंखेबो मोनो बिदिनो ना बालाबाथिया, ना थेंगोना, नास्राय गोरै, ना खावै
औ औ
बिदिखौ मोनो जोंथिंबो आरो जों जों ओमफ्राय खुसियाबो मोनो
औ जोंनिथिंबो मोनो
खांख्रायलाय मोना मोना?
खांख्राइबो मोनो
औ
नोंथांमोननिथिं दुब औ मोनो
औ नों मा बुंदोंमोन?
नोंथांमोनथि दुब्लिफोराव ना मोनो ना?
औ मोननाया मोनो मोननाया मोनो नैबे औ
औ
मा बुंदोंमोन?
दैसा दुब्लि बिदि बुंदां।
औ औ ओं ओं ओ जोंथिंहाय दैसा दुब्लियाव मोनो मोननायालाय ए गांजेमा सिंखावरि बिदिखौ मोननाय जायो आरो बे फिसा-फिसौ नाफोरखौ मोननाय जायो नैबे दैलां बोथोरावहाय मोननाय जायो बांसिनै।
औ।
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा।
औ दे।
औ।